औ नोंथां, खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों दे
औ नोंथाङा जासान्दि ओरैनो दङ ना नोंथां?
औ दङ ओरैनो
औ बिदिब्ला नोंथाङा दसे सम आङो नोंनि बेसेन गोसा समखौ होनो हागोन ना?
औ हागोन दे नोंथां।
औ बिदिब्ला आं नोंजों मोन सावरायनाय टपिकआनो जाहैबाय बैसागु आरोना औ। बैसागो होनोब्लाथ' जों मिथिखायो जोंनि ओ मोनसे बर' हारिनि गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे हारिमु आरो ना। ओ बेयाव जोङो ओम गोदो गोदायनो आबौ आबैमोना ओ ओम खामखानाय मोनसे बियो बैसागो आरो ना बिहाव जोङो बैसागुनि ओ बैसागुनि सानसे सिगां आरो ना।
औ
औ बे सानसे सिगां जों मा खालामो गासैबो ओ न'खर न'खर आरोना। बर' सुबुंफोरा गासैनिबो न'खर न'खर मा खालामो ओ मोसौ मोसौ ओ मोसौनि दिन आरो बे सानखालि बेयाव मा खालामो मोसौखौ थुखैनो थाखाय जोङो हालदै खेत-खाद्रि बिदिनो ओ ओम थाव गोबां मुवा लानानै बेखौ मोसौखौ ओ फानिलाव बिदि लानानै मोसौखौ जोङो ओ मोनसे दैमायाव एबा मोनसे फख्रिफोराव थुखैनाय जायो आरो ना।
औ औ
औ औ नंगौ नोंथां ओ बिदि थुखैनाय जायो आरो बे सानखालिनो जोंहा मोनसे फोरबो दंबयो ओ गोखा गोदै ओ गोखा गोखै आर ना गोखा गोखै ओ खांथिंनानै एबा ओम जानाय आरोना बे सानखालिनो बेखौ जोङो गासैबो ओम गोखा गोखै मैगंफोरखौ ओ खानानै जायो आरो जेरै ओ दिंखिया बिदिनो ओ मा होयो बेयाव ओ खारौ खान्दा ओमफ्राय बिदिनो नेरसोन ओमफाय ओ माबाफोरखौ थाइजौ ओ बिनिफ्राय खान्थाल बेफोरखौ होनानै जोङो ओ जाय जेसेबां खानानै जानो हायो आरो ना ओ खायफा खायफाफोरा स्निथा जायो आरो ना बेखौ जोङो खा थिं औ खाबथिंनानै लाना फैनानै मा खालामो न'आव ओ संनानै जायो आरोना गासैबो गामिनि औ गामिनि एबा न'खर न'खर जानाय जायो आरो बेदर खाजिजों बेखौ जोङो जायो। ओ बेदरजों संनानै बा एव नै जायो। गासैनिबो ओम बर' गामियाव बेखौ खालामो आरोना। बिदिनो ओ बिनि नैथि खालि मा खालामो बैसागुनि से खालार खालि बेखौ मानसिनि सान होनना बुङो मानसि बैसागु होनना बुङो। ओ बे खालि जोङो गासैबो गामिनि गोदोर गोदोर उन्दै बोराय बेन्थ' गासैबो ज' ओंखारलायनानै ओ न'खरनि बाथौ एबा थानसालिफोराव जोङो आलारि बाथि सावो आरो गोदोरखौ गोदोरखौ उन्दैफोरा मान होयो आरो उन्दैफोरा ओ ओ उन्दैफोरा गोदोरखौ मान होयो आरो गेदेरफोरा उन्दैखौ अनसायनायखौ नुनो मोनो आरोना। बियो मान होलायनाय आरोना। बिनि औ बिनि नेक्स्ट नखानायै आरो मा खालामो जों गासैबो गामिनि सेंग्रा सिख्ला, बोराइ बेन्थ' ज' जानानै जोंनि बर'नि हारिमु एबा जोंनि ओ दामग्रा देग्राफोरखौ लानानै जेरै खाम, जथा, सेरजा हारमुनियाम बिफोर खौ लानानै जोङो मा खालामो गामि गामि रंजानो एबा बैसागु मोसानो ओंखारनायखौ नुनो मोनो आरोना। बिदिनो ओ गावनि मेथाइदोंनो खुगा मेथाइ खननानै मोसानायखौ नुनो मोनो आरोना ओ बेफोरबायदिनो जोङो जोबनायाव सोरबा सोरबा खायफा खायफा गामियाव बैसागुनि बैसागुआ थामजि दिन थायो नालाय। सोरनिबा सोरनिबा न' गामियाव आरोना गामिफोराव गिदिर गिदिर फानसन एबा बैसागु फोरबो लाखिनाय जायो। बे बैसागो फोरबोफोरावबो मा नुनाय मोनो ओ ओ गिदिर गिदिर ओ देंखोगिरि फोरखौ लाबोनानै ओ गान रोजाबनो होनायखौ नुनो मोनो। एबा उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौ जाबा जा गोसो गुदुं थानाय सुबुंफोरखौ मोसानो होनाय एबा देंखो बोनो होनायखौ नुनो मोनो आरोना। ओ बिदिनो उम बारो आरोना बे बैसागुनि साना। आरो बे बैसागुनि जोबथायाव जोङो मा खालामो गामिनि गासैबो जाबा गामि गामि रंजानाय बेयाव जोङो सोरनोबा माइरं हरनायखौ नुनो मोनो, सोरबा फैसा हरनायखौ नुनो मोनो। बिदि फैसा आरो माइरं हरनायखौ जोङो गामिनि गासैबो ओ खौसे जानानै लावखार ओंखाम जानाय बेफोरबायदि जानाय नुनो मोनो आरोना। बिदिनो नोंथां ओ नोंसोरनियावबो दासिमबो बेफोरबायदिनो ओ मा होनगोन बिखौ गावनि आगजु दामग्रा देमग्रा खौ लानानै खुगा मेथाइ मोसानायखौ नुनो मोनो नामा? दानियाथ' खमसै बक्स एबा देगफोरखौ लानानैबो मोसानायखौ नुनो मोनो थेवबो नोंथांमोननि थिं माबायदि बैसागुखौ बारहोयो एबा माबायदि बैसागुखौ खौ ओ जोबहैयो बेखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा।
औ हागोन नोंथां
औ।
अ नोंथाङा बुंलांनाय बिदिनो बेबायाददिनो जोंनिथिंजायबो बैसागुखौहाय खुंलाङो आरो ओ जेरै जोङो बैसागु होननानै बुंङोब्ला बेथ' जोंनि बर'फोरनि मोनसे बयजोंबो ओ। अनसायजानायजों एबा बयजोंबो मोजां मोनजानाय जोंनि बर'नि एंगार हायि मोनसे गेदेर गोथार रंजानाय फोरबो नङा होमबा औ बिदिनो जोङो बैसागुखौहाय गोदोहाय जोङो खोनानो मोन्दोंमोन दान दान मोनसे जोङो बैसागुखौहाय रंजा जानानैनो जोङो फोजोबहरोमोन होननानै नाथायथ' जोङो आथिखालाव बैसागुखौ नि सानल' जों खुंनाय नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां औ बे स्नि सानल' बैसागु खुंनायावहाय जोङो बे स्नि सानावनो जोङो ओ जोंनि मानसि फोरनि रंजानाय बैसागुल' नङा जोङो बेवहाय बायदि जिब जिबि बेफोरनिबो जों बैसागु खुंनायखौ नुनो मोनो जेरै जोङो सैथो दाननि जोबथा सानखालि जोङो मोसौ बैसागु खुंनाय जायो मोसौनि बैसागु सान बेैखालि जोङो नोंथाङा बुंलांबाय मोसौ बैसागुखौ माबायदि खुङो औ बिदिनो बे सानसेखौ जोङो मोसौनि बैसागुखौ जों खुंनाय जायो बेनि बेनि उननि सान फ्राय जोङो मानसिनि बैसागु एबा जोंनि ओ गेदेरफोरा उन्दैफोरखौ अननाय बोर होनाय आरो उन्दैफोरा गेदेरफोरनो मान सनमान होनाय बायदि ओ बेबायदियैनोहाय जोङो ओ बेखौहाय बैसागुखौहाय जोङो मानसिनि बैसागुबोबायाददिनो हुंलाङो आरो बेनि उनावहाय जोङो अमा दाउफोरनिबो बैसागु खुंनो होननानै जों खोनानो मोन्दों आरो बाखि बैसागुआवहाय जोङो आरोबाव खुरमा बाय बाहागिफोरनिबो आलासि जालायनाय बैसागु खुङो होननानै जोङो बिजाब बायदिफोराव जोङो आरो गोदोनिफ्राय आबै आबौ मोनखौ गानफै जोङो खोनानो मोन्दों आरो
बिदिनोहाय जोङो बैसागु समावहाय बायदि जोंनि खुरमा बाय बाहागिफोरखौ आलासि जानो लेंंहरनाय आरो जयै जोङो बिदिनो बैसागुनि मुङाव जानो थाखाय बायदि दाउ अमा फिसिनानै दोनखानाय जोंनि बर' उनाव हुदा दङ नङा होमबा औ आरो जोंहा मोनसे हदाव दंबावो जोंनि बर'फोरनाव जौ गोरान जिउ गिसि जोङो बैसागुआव लोंनो थाखाय बानायनानै दोनखायो
औ बैफोरखौबो जोङो बे बैसागु बोथोरावहाय बैसागु बोथोरा सफैब्ला ओ रंजा बाजायै खुसियै जोङो बैसागु रंजानायजों लोगोसे बेफोर जानाय लोंनायनि हाबाफारिखौबो जों लानायखौ नुनो मोनो आरो।
नंगौ नोंथां।
बेबायदियैनो जोङो बैसागुआव जोंनि बर'फोरनि बैसागु होननानै बुङोब्ला बैसागुखौथ' गुबुन हारिनि सुबुंफोरखौबो जोङो खुंनायखौ नुनो मोनो। नाथाय जोंनि बर' हारिनि बैसागुखौ होननानै बुंङ ब्लाथाय जोबोर ओ जोंनि बर' गामि- गामि जेराव गामि दं जों खाम सिफुं बायदि दामग्रा देग्रा दामजुफोरजोंहाय जोङो गोमखांनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा औ बिदिनो औ बिदिनोहाय जोङो बेयाव ओ बैसागु मोसानायाव जोंनि बर' आइजोफोरनि गाननाय जोमनाय होनो ब्ला ओ दख दख'नायानो जों दख'नायानो जोंनि बर' हारिनि सिनायथि नङा होनबा जोङो बेस बैसागु मोसानायाव बांसिनैहाय बर' आइजोफोरखौ दख'ना गो-गोमो गाननायखौ नुनो मोनो आरो।
औ नंगौ।
ब्लाउ गस्ला गोजा ओ फास्रा गोजा आरो आर'नाइ बायदि लानानै मोसानायखौ नुनो मोनो आरो हौवा माहारिफोरखौबो जोङो गामसा गोथां आरो गस्ला गिन्जि एबा जायखि जाया गस्ला गुफ फुर गाननानैहाय जोङो बैसागु रंजानायखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
ओ बेबायदिनोहाय जोङो बैसा-बैसागुखौ स्नि सान ओ गामि गामि बयनिबो जोंनि बर' न'खर न'खरहाय हाबनानै बैसागु मागिनायखौ नुनो मोनो बे बैसागु मागिनायावहाय जोंनि न'खरनि बिग गोमाया ओ फैसा एब्ला माइरं एसे हरनानैहाय जोंनिफ्राय बोर लानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो। बिदिनो औ बिदिनो बैसागुखौहाय ओ स्नि सान जोङो गाजा गोमजायै खुंलांनायखौ नुनो मोनो आरो बे बैसागु दानसेयावहाय जोङो ओ बायदि रोखोमनि फुजा फोरबो फालिथायाइबो खुंनायखौ नुनो मोनो जेरै हाबा फुथलि फुजा लामा दानथेनाय बायदि ओ बेफोर फुजाया जोंनि बर'नि आंगो फोरबो होननानै बुंजायो। मानो होनब्ला बे फुजाफोरखौहाय जोङो जोंनि बे ओ बोसोर गोदानावहाय बे बोसोरसे सेया जाहाथे जोंनि मोजाङै ओ थाखाय जेबो बेराम आजार खैफोद आफोद जाया बेफोर आरो जोंनि जानाय लोंनाय बायदिफोराव जेबो खहा जाया बेफोरखौ लानानैहाय बे हाबाफुथि आरो लामा गाथेनाय बायदि फोरबोखौ जोङो खुंनाय जायो होननानै जों खोनानो मोन्दों आरो।
औ नंगौ नोंथां जोंनिया दा उम समाबो सुंबोबाय समाबो जाबाय नोंथां ओ नों थांजों लोगो मोनना बैसागोनि सोमोन्दै सावरायना जोबोद गोसोखौ गोजोनाय मोनबाय। आसा खालामो नोंथांजों उनआव ओ लोगो मोन होननानै गोजोन्थों नोंथां।
औ गोजोन्थों।